हेलौ! नोंथां।
दां।
खोनादोंना नोंथांङा?
ओ खोनादों नोंथां।
अ! नोंथांजों आङो दायो मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन सावरायजागोन ना नोंथां?
औ सावरायजागोन नोंथां।
अ अब्ला जोङो दिनैनि सावरायनो लानाय आयदायानो जाहैबाय। हान्था मेलाखौ लानानै सावरायसै नङा होमबा नोंथां?
औ जागोन नोंथां।
हान्था मेला होनब्लाथ' नोंथाङा मोनथिखागौ जानांगौ जोंहा गुबुन गुबुन गुबुन जायगाफ्राव बायदि बायला फालांगि खालामनो थाखाय जोंहा थांलाय फैलायनि थाखाय गोनांथि गारि मथर बायदि बायलाफोरखौनो जों हान्था मेला होननानै नाय जायो दा जोंहा हान्था मेला खालामनो थाखाय जोंहा गामि आरो सोहोराव गोबां फारागखौ नुनो मोननाय जायो। बिदिनो जोंहा गामिनि आरो सोहोरनि फारागखौ नायोब्ला जों नुनो मोननाय जायोदि हान्था मेलानि थाखाय जोंहा गामिफोराव बांद्राय सुबिदाखौ जों नुनो मोननाय जाया मानोना बैफोर ओनसोलफोराव जोंहा लामाफोरा बारा मोजां थाया। बेनि थाखायनो थांलाय फैलायनि हान्था मेला खालामनाय जा राहा बियो एसे खमखौ नुहुरो मानोना बैफोर गामि गफानि लामाफोर सिखार एसे गाज्रि जायो। खायसे खायसे जायगायाव मोजां नाथाय अब्लाबो गुबुन गुबुन जायगानि ए सि मालफोर फैनाय हाथामेला खालामनाय बेफोरो डाइरेक्ट सेहेरफोरजों कानेक्ट जानायनि जाहोनाव बांसिन टाउनाव जों हान्था मेलानि राहाखौ बांसिन नुहरनाय बायदि नुयो आरो नुहुरनाय बायदि नुयो नुहुरो मानोना जोंहा बांसिन गोजान गोजाननि माल बुस्तुफोरा डायरेक्टलि जोंहा टाउनाव सिफ्ट जायो टाउननिफ्राय से जोंहा गुबुन गुबुन गुदामनिफ्राय जोंहा गुबुन गुबुन एरिया बा फिसा फिसा एरिया गामि ओनसोलफोराव साप्लाय जायो बेबायदिनो गामिनिफ्रायबो जोंहा गुबुन गुबुन मैगंफोरखौ गुबुन गुबुन मैगं थाइगंफोरखौ सोहोराव लाबोनाय जायो उम। बेबायदिनो मा होनगोन बिखौ जोंहा हान्था मेेलनि थाखाय फार्नखौ साबजाथाव होनना बुंनांगोन आरो।
उम।
दा नोंथाङा हान्था मेलानि सोमोन्दै माबाफोरखौनो सानो नामा नामा।
औ नोंथां। हान्था हान्था मेला होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाङाबो एसे बुंनांखाबाय माने जोंनो जा थांलाय फैलाय बा माबा मोनसे नांगौ जोनाय समाव जों म बहायबा बा बबेयावबा थां ग्रुपनो थाखाय गोनां जानाय माने थांनाय बिलाइ खालामनो थाखाय जा गारि मथर नांगौ बेखौनो जों मिथियो आरो लोगोसे लामा सामा बेफोरबायदि माने ओ बायदिखौनो जोङो हान्थामेला होननानै बुंनो हायो। माने हान्था मे गामिनि आरो सोहोरनि हान्था मेला होननानै बुङोब्ला जों गोबां फारागथिखौ मोननो हायो ओ जेरै जोङो गोदो गोदाय गामि गा गामियावहाय जेरैबायदि थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय मोजां लामा मोनसे गैयामोन। गोदोहाय जेनेबा बिफां लाइफां बारि बा हाग्रा बंग्रा बारिजोंसो जोङो गोदो थांलाय फैलाय खालामोमोन जायनि जााहनाव माने मोजां फाखा लामा एबा सोहोरनि बायदि मोजां रां एबा बिदि हाब्रु गैयि बेफोरबायदि जायामोन ओ ओ गामियावहाय जेरै- मोसौ मोसा जिब जुनार बा बेयावनो मानसि दुमसि थाबायो बेजों माने थांनाय फैलाया हाब्रु एबा लेथ्रा आरो दैज्लां बोथोरावहाय गोबां माने हाब्रु जानायखौ जों मोननो हायो। आरो बेनि अनगायैबो गामि ओनसोलावहाय ओ थांलाय फैलायनि बेलायावहाय सिगांनिफ्रायनो आथिंजों थाबायनानैसोङो बबेबा दाबसे जाय थांनांगौबा बा बबेयावबा माबा मोनसे लायब्रब नांगौबा जोङो थांलाय फैलाय खालामनायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय सोहोरफोराव एबा ओ नोगोरफोराव बेफोरबायदि थांलाय फैलाय खालामनाया गारि मटर बा मा ओ साइकेलफोरा बे बेबायदिजोंसो जों थांलाय फैलाय खालामनायखौ नुनो मोनो आरो। ओ हान्थामेलानि होननानै बुङोब्ला जोङो सोहोरावहाय गोबां मान सि सुबिदाखौ जों नुनो मोनो। जेरैहाय बबेबा दाबसे जायगायाव थांनांगौबा जोङो लामा सासे ओं खारब्लानो बा न'निफ्राय ओंखारब्लानो जोङो गारि मथर मोनो बा बिदिनो ट्रेन बास बिदिनो अट' टेक्सि बायदि फोरखौ जों मोननायखौ नुनो मोनो। आरो आथिखालावहाय ओ सोहोर एबा नोगोरफोरावहाय ओ हान्था मेलानि सुबिदाया ओरैबायदि बांबायदि माने
फरायसालियाव थांनो थाखायबो जोंनो हान्था मेलाखौ मोननो हायो। मानो नाथाय गोदोनि समाव हाय गामि बा गामियावहाय हान्था मेलाफोरखौ जों बेफोरबायदि मोननो थाङा मानो ओमबा गामियावहाय ओ फरायसालि बा स्कुलाव थांनोबा जोङो आथिंजों थाबायनानैनो न'निफ्राय थांनांगौ जायो। आरो ओ बेवहाय अखा अखा बांखा हानाय बा दैज्लां बोथोरावहाय बायदिनो बायदि रोखोमनि माने असुबिदा जानायनि जाउनावबो जोङो बेफोरबायदिनो माने गामि ओनसोलाव बेहाय फरायसालि बा बबेबा दाबसे जायगायाव थांनांगौबाबो थांनांगौ जायो। नाथाय
सोहोर ओनसोलाव बेफोरबायदि जानायखौ जों नुनो मोना माने अखा बांखा हायोब्लाबो बा दैज्लां बोथोरावबो जों हाजार माने अखा हायोब्लाबो थांलाय फैलाय बा हान्था मेलायावहाय बेफोरबायदि उसुबिदा जानायखौ नुवा मानो होनोब्ला न'नि लांगोन बारबानो जोङो
गारि मटर बा टेक्सिदि बास बायदिफोरखौ जों मोनो बेनि अनगायैबो जेरै- गोजान गोजान हादोर एबा गुबुन गुबुन जायगाफोराव दावबायनो थाङोब्लाबो जोङो सोहोरावहाय ओ गोबां हान्था मेला माने हान्थ मेलानि माने सुबिदाखौ जों मोननो हायो आरोना। जेरै जों गुबुन जोंनि भारत हादरनिफ्राय गुबुन दाबसे हादरावहाय थांनांगौ जायोब्ला जेरै अख्रांनि ओ हान्था हान्था मेला आरो बिदिनो दैनि हान्था मेला, बिदिनो हानि, बा ट्रेननि बास बायदि रोखोमनि माने हान्था मेलाफोरखौ जों मोननो हायो आरोना आरो बेनि अनगायैबो जोङो ओ मोननो हाबावो जो माखासे जेरै ओ हान्था मेलानि बेलायावहाय नुनो मोनो गामि गफायावहाय जोङो लोमजा साजा जायोब्ला
डक्टरा जा हमनांगौब्ला जों गोबां खस्थ' जायो आरोना माने हान्था मेला बा लामाया रैबाय दि गाज्रि जायोदि बेफोरबायदि ओनसोलावहाय एम्बुलेन्स एबा माखासे इमारजेन्सि माखासे गारि मथर मोननांगौ एबा मोनब्रबनांगौआ एसेबां मानि गोरलै बाथ्रा नङा आरोना बे नाथाय सोहोर ओनसोलाव बेफोर बायदिया जानायखौ जोबोर खम नुनो मोनो। मानो होननानै बुङोब्ला सहराव जोङो ओ जेखि जाया मानो जिग्रि माने जाब्रबथाय जाया मानो बेफोरावहाय जोङो दसेनो माने ओ हस्पिटाल एबा देहा फाहामसालिफोरावहाय लांनांगौ जायोब्ला जों दसेनि गेजेरावनो एम्बुलेन्स एबा बा गारि मथरफोरखौ मोनो आरो लांनो हायो बेनि जाउनाव माने माखासे गोब्राब जाब ब्रबथाय जायोब्लाबो जोङो माने फाहामनो हानाय बा ओ माने सुबिदा बेफोरबायदि सुबिदाफोरखौ जों मोननो हायो आरोना आरो बेनि अनगायैबो जोङो हान्था मेलानि बेलायावहाय सोहोर ओनसोलाव गोबां माने जौगानायखौ मोनो बबेबा मोनसे हाथाय बाजाराव थांनोब्लाबो जोङो लामा ससेयावनो गारि मथरफोरखौ मोनो बेफोरबायदि माने गोबां सुबिदाखौ जोङो सोहोर ओनसोलाव मोननो हायो। दा नोंथाङा हान्था मेलानि बागै आरो माबाफोर बुंनो सानबावदों नामा
' गोबां नुनो मोननाय जायो दा जायगायाव माबाफोर लानांगौ जायोबा एबा गावथारनांगौ जायोबा गारि बि बायदि लानानैनो गोनां जायोमोन। बेफोरबायदि ह दाब दाब जायगाफोराव थांनो थाखाय गारलि मब गायदि जयाव थांनो गोनां जायोब्ला जोंहा गोजान गोजान जायगाफोर थांनो गोनां जायोब्ला बिदिनो जायो आरो उ जेनेबा लोगो मोनै खायसे खायसे समाव मोनोना जोंना समाव हान्था मेलानि थाखाय जों गोदोनि आरो दानि फाराग गोबां नुनो मोननाय आयदाखो खोनादोंना नोंथांआ?
हेलौ
खोनादोना नोंथांआ
ओ
दिनिनि जोंनि सावराय लानाय आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ओमबालैय ना?
औ औ जागोन दे नोंथां